हेलव अ खोनादोना नोंथां?
औव, खोनादों नोंथां।
ओ दायो नोंथांङा मा खालामगासिनो दङो?
ओव, नोंथां ओरैनो दङो जिरायनानै।
ए ओव, ओंखामफोर जाबायमोन नामा नोंथांङा? उ
औव, जाखांबाय नै दानिसो जाखांनानै दा, बार जागासिनो दसे।
औव। बोथोराबो गरम नङा होनोमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंङो ओ आंबो दङो नोंथां ओरैनो बर्थमान। बोथोरा गरमनि थाखाय ओ लोगोसे जोंनि गामियाव दा मोब्लिबबो गैया जानानै दङो। बेनिखायनो उन्दुनो हाथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो आं सानदोंमोन मा नोंथांजों दान्दिसे जोंहा- ओ माखासे आयदा लानानै जोंङो दाननैसे सावरायदोनि नामा होननानै आं नोंथांखौ ओ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औव, औव जागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
ओ बिदिब्ला, जोंङो बर'फोरनि ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नाजानोसै ना मा होनोनोंथां? जोंहा बर'फोरा जाहैबाय जोंहा आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां? औ बे आबादखौ लानानैनो जोंङो बर'फ्रा गोबां समाव बा बोथोर लानानै बोथोर जोंङो गुबुन-गुबुन फोरबोफोरखौ जोंङो खुंबोयो। बे फोरबोफोरा जोंहा फिसाबो जानो हागौ बा गिदिरबो जानो हागौ, नाथाय जोंङो बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ जोंङो दोरोंङारि भाबै जोंङो खुंबोगासिनो दङो। जेरै बायदिहाय जोंङो गिबियावहाय माइ गायनायनि ओ बांसिन फोरबोफोरानो जोंहा माइ आबादनि सायाव सोनारनानै ओ खुंनाय जायो होननानै जों बुंनो हायो। जेरै- जोंङो गबियावहाय माइ गायजेननाय, बे माइ गायजेननायाव ओ जोंहा गिबियाव जोंङो खोथिया फोजेननायनिफ्राय लानानैनो जोंहा गोदो-गोदोहाय फोरबो खुंनाय जायोमोन। बे फोरबोफोरा जोंहा फिसा-फिसा जोंहा बेफोराव माखासे नेम-निथि दङ। बे नेम निथिफोरखौनो जोंङो फालिनानै जोंङो बिगार फोरबोफोरखौ खुंनाय जायोमोन। जेरैबायदि जोंङो ओ हाल एजेननायनि खोथाखौ जों बुंनो हायो। जों माइ गायनोब्लाथ' जोंङो गिबियावनो हाल ऐव जिनो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां उम जोङो। बे हालेवजेननायखौ जोङो न'खरनि ओ गोरा गाहाय बा न'खर बिगोमाया जोङो ओ मावफुंगोरोमोन होनना जों बुंनो हायो ओ नांगोलखौ ओ जोङो गिबियावहाय सानजाखै मोखां जानानै ओ खुलुमहरनानै जोङो ओ सानजा सोनाबहाय जोङो आन्थोर लानानै जोङो हालेवजेननायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो जोङो ओ हाया मोनोब्ला जोङो आरोबावहाय ओ माइ गायजेननाय बेयावबो जोङो मोनसे फिसा फोरबो जों खुंनाय नुनो मोनोमोन ओ बेबायदि जोङो बेहाय गसा लाजेननाय जेनेबा खोथिया फुखांनानै जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ गसा लानांगौ जायो नङा होमबा खोथियानिफ्राय। ओ बे गसाखौ जोङो जाय लाजेननो गोनां जायो बे लाजेननायाव बेय जोङो न'खरनि ओ ओ बिगोमानि ओ न'खर बिगोमा बा बिसि न'खरनि गाय आइजोआ जोङो बेखौ गायगोरो ओ बिदिनो दुब्लि खनायावहाय जोङो ओ लिरस्रांनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै बा दुब दुना सानानै जोङो गरसाखौ लादेरनानै जोङो न'खर बिहथुथ बिगोमाया गायजेनो बेबायदिनो जोङो रुवाथि बा गामिनि हाजिरा बायदिसिनाफोराबो ओ बिनि उनाव उनाव गायफालाङो बेबायदिनो जोंहा बे फिसा फोरबो महरै जोङो बे ओ गसा लाजेननाय फोरबोखौ जोङो खुङो थिग बेबायदिनो उनावहाय जोङो ओ जां जांख्रा जायो जोंहा माइ गायनाया जोबब्लाथाय जोङो जांख्रा ओ हाल जांख्रा होननानै बुङो बे हाल जांख्रायावहाय जोङो ओ रंजा बाजायै जोङो खुंनाय जायो बे हाल जांख्रायावहाय जोङो गोदो गोदायहाय गामिनि सुबुंफोरखौ जोङो माइ गायनो बा खोथिया रोगानो जों लिंलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन। जोङो जांख्रा होननानै मिथियोब्लानो माने बयबो ओ बे बिथांमोननि न'खरखौ हेफाजाब होनो बयबो माने लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयोमोन आरो बे जांख्रायावहाय ओ न'खर बिगोमाया हानायसेबां ना बेदर ओ जा बा जौ बायदिसिना जाहोयो बेबायदिनो ओ बयबो गाजा गोमजायै ओ जंखायलायनानै गेजेरजोंबो जोङो बे जांख्रा फोरबोखौ फालि नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो ओ जांख्रा फोरबोआवहाय जोङो ओ न'खर हा बिगोमाखौ जोङो ओ हाब्रु बिखुं हाब्रु फुननानै जोङो रंजानाय लानाय जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा जांख्रानि उनावहाय दङ ओ गुबुन गुबुन ओ फोरबोफोर जोङो फालि फालिबावो जेरैबायदिनो जोङो ओ खाथि गासा फोरबो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो ओ बेफोरबायदि ओ गुबुन-गुबुन फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होजागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन बिदिब्ला नोंथाङाथ' मा माखासे फोरबो बा बोथोरजों सोम सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबोफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होलांखाबाय।
औ म
जोंहा बेनि अनगायैबो माखासे फोरबोफोर दङ होननानै नोंथांमोन बिसोरनि फोरमायना गालांखांबाय जेरै जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय बा जोंहा बिनि अनगायैबो
बस
हााथ गासा फोरबो बेफोरखौ जोङो बोथोरजों लोब्बा लानानै बा जोंहा बेफोरखौ फोरबोफोरखौ मानिनाय जायो आरोना। फालिनाय जायो।
औ।
जोंहा माने बे खाथि थि गासा सावनाय फोरबो जि जोंहा बेखौ गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंहा
माने जोंहा बे फोरबो बा बिनि अनगायैबो माखासे फोरबो बोथोरजों थानाय फोरबोफोरखौ फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों।
आथिखालावबो बे बिदि फोरबोखौ जोंहा फालिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै जोंहा खाथि गासा फोरबोआवनो जो
औ।
आरो सोमदेरनाय फोरबो होननानै असे फोरबो होनानै जों बुंनो हायो। जेराव जोंहा जि गोरबोआव दु
जि फोरबो जोंहा दुब्लियाव बेखौ मानो थाखाय सावनाय जायो? होननानै जों बुङोब्ला
बेयाव जोंहा बर'फोरनियाव माखासे फोथायनाय बा माने फोथायनाय खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै
सानसे सिगांनो सावनाय जायो आरोना। से दाननि सानसे सिगां सावनाय जायो जोंहा। जेरै
आसिन दाननि जोबथा सानखालि
आसिन दाननि जोबथा सानखालि सावनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा
ऐैदिनखालि सावनानै, सावनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेरै जोंहा आबाद फोथाराव जि माने आबाद मावनाय बैफोर आबादफोरा जोंहा माने जेबो माया गाज्रि जाया बा, माखासे आबादफोरा माने एम्फौफोर जाया बैफोरनि थाखाय जोंहा माखासे बोर बिनानै लानाय बैफोर हुदाफोरखौ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्राय मानिबोयो होननाय अनानै मानिबोयो होननानै साननो हायो आरो। माबा खोनाबोदों आरो ना मानियो होननानै बिदिनो। बेबायदिनो जोंहा खाथि खाासा सावनाय जि फोरबो एैदिनखालि जोंहा मानसि माने जोंनि बर' हारिनि जि फोरबो फालिनाय बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो। खायसेया माने नालें माबायाव थाइगिर, थाइगिर खङाव सावो बिदिनो खायसेया माने आलारि जि जोंहा हानि बानायनाय जि आलारि बाथिबो खौ जोंहा बेखौ सावनाय नुयो बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबा जोंहा मुदुफोर फिथाइ बेफोरावबो सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेखौ बिदि सावनो थाखाय जोंहा आलारि बाथि सावनो थाखाय जोंहा जेरै थाव थाव गुबैनि गोनांथि दं आरो बेनिफ्राय जोङो आवार खुन्दुंनि गोनांथि दं बिदिनो जोंहा लाना थांनायनि गेजेरजों मोनाबिलि समाव जेब्ला
बे हाथि गासा फोरबो जि जोंहा बेखौ सावनाय जायो जेरै
मोनाबिलि समाव दुप दुना लानायनि गेजेरजों आलारि बाथिखौबो लांनानै दुब्लि गेजेर बा जोंहा
माने बेयाव सावहैनाय जायो आरोोना माने फोथायनाय होनोब्ला जोंहा बर'फोरनियाव बिदिखौबो खोनानो मोनो जेरै
बेयाव फैनानै माखासे माने एम्फौ एनलाफोरा बारसेोमनानै थैफैयो माने आबादखौ जाग्रा जेख एनला बेफोरबो थैयो फैयो होननाय बायदि खोनानो मोनो आर ना फोथायनायनि गेजेरजों एसेबां थैखाया बेखौथ' बुंनो हाला जाहैबाय
ए ए
माने बे खाथि गासा फोरबोखौ बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय जेरै ओंखाम गोरलै ओंखाम
औ
ाम गोरलै गुबैजों हा बोथोरजों माने लोगोसे खुंफानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा माइ आबाद खौथ' नोंथाङा दहायनो एसे फोरमायनानै होलांखाबाय जोंहा माइ जि आबादखौ मावजेनो मावजेननानै जोंहा बेखौ बेखौ गायो गायनानै जेब्ला मोनो मोननानै मारा होखां होखाङो अब्ला जोंहा बेखौ माने बाख्रियाव सोनांगौ जायो माने बाख्रियाव सोखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ जानला मोनला होयो माने जाग्रोनाय बेफोर नेमखौ बर'फोरनियाव नुनो मोना आरोना
औ औ
ओंखाम गोरलै जाखङोब्लासो बे जोंहा बै माइ जि माइ हा गोदान बा बोसोरनि गिबि माइ माने मारा होखांनानै गायनानै मावनानै मोननाय माइ आबाद बेखौ जोंहा जि ओंखाम गोरलै होखाङोब्लासो दांनो मोनो होननाय माने बेफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय नालाय बेखौ जों आथिखालावबो मानिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा ओंखाम गोरलैखौ बिदिनो बयबो माने खायफा खायफाया माने न'खर न'खरबो होयो खायफाया माने न'खराव होवाबब्लाबो माने माने मन्दिराव होखायो नालाय बेयाव होफानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो माने बैफोर जि माइ गोदान बेखौ सौनायनि सौनानै माने बावग्रोनायनायनि उनावसो जोंहा जि माने बोसोरनि आबाद माइ आबाद गोदान माइ फिथाइ बेखौ जोंहा दांनायनि गेजेरजों न'आव जानो हायो होननाय बायदि बेखौ फोथायनाय दं नालाय गोदो गोदायनि सोमनिफ्रायनो बेफोरखौ जोंहा माने आथिखालावबो मानिबोनानै फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
बेबायदियनो नोंथाङा एसे एनै फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा आंनि बुंनायखौ माखासे थालां दोंबो जानो हागौ
ओम नोंथाङा बुंबाय जोंहा ओंखाम गोरलै फोरबो एबा खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दै ओ नंगौ नोंथाङा जि खोथाफोरखौ बुंदों बे गासिबो थारानो जोंङी ओंखाम गोरलै होननानै बुङोब्लाथ जोंहा ओ माइसालि माइनि माइरंखौ जोङो गिबियैहाय जोङो जाजेनो बा बेनिखायनो जाजेनन्नायजों लोगोसे जोङो बे माइरंखौहाय जोङो ओ सोरजिगिरि आफा इसोरै जोङो बावजेनो बावजेननानै जोङो बेफोर ओंखामखौहाय ओ बावनानै जों नखराव जाजेनो बे जानायाव जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों माननानै जायो बे जानायफोरावहाय जोङो ओ नखरै बा खाथि खालानि सुबुंफोरखौबो जोङो लिंनानै जानाय जायो बे जानायफ्राव जोंङो बेदर ओखौबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोंहा मन्दिरावबो जोङो जयैनो रायजोयैनो बेफोर ओ ओंखाम गोरलै फोरबोखौहाय जों खुंनाय जायो ओ बेखिनियानो नोंथां
औ
ओ समावबो जोंहा जालायबाय
औ औ नोंथां औ
ओंखायनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नालाय दे गोजोनथों औ दे